हेल' खोनादोंना
हेल'
हेल'
हेल' नोंथां खोनादों ना।
हो।
खोनादोंना।
खोनादों।
अ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना।
दङ नोंथां। नोंथाङा मा खालामगासिनो।
ओ नोंथांजों आं मोन ओ बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम दङ ना।
दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला आङो सावरायनायखौ जागायजेनोसै नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोन जानो हागौ नोंथाङा आंनो फिननायखौ होगोन अब्ला आङो सोंथिखौ जागायजेनोसै नोंथांमोननियाव बैसागुखौ माबायदि फालियो नोंथाङा फोरमायथिना होनो हागोन ना।
हागोन नोंथां जों बैसागुआव बयबो उन्दै गेदेर जोङो बोराय बुरै जोङो लैहोर लैहोर गामि फारसे मोसानो ओंखारलाङो जोङो बेनि न'खर बैनि न'खर जोङो बयबो रंजायो मोसायो बैसागु फोर्बोआव।
थारैनो।
जोङो बैसागुखौ बैसागुआ सातदिन थायो। गिबि बैसागुआ मोसौ बैसागु आरो बैसागु सााददिन बैसागुआ मानसि बैसागु जायो। जों बयबो बै साद दिनाव जोङो बयबो ज उन्दै गेदेर बोराइ ब्रैजों बयबो जयै लोगो नांनानै मोसायो।
थारैनो।
नोंथांमोननि हालामाव माबायदि मोसानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना हो।
बो थारैनो हागोन जोंनि हालामाव बैसागुखौ जों गाजा गोमजायै फालियो। जेरै जोङो गिबियावनो। बैसागुनि सेथि साननि आगोल जों मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बै मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ। हेलौ खोनादों ना।
औ खोनादों।
मोसौ बैसागु फालिनाय जायो मोसौ। बैसाखौ। दैमा दैसायाव लांनानै जोङो थुखैनाय जायो बे मोसौखौ थुखैनायाव जों बायदि फिथाइ सामथाइजों थुखैनाय जायो जेरै फानेलाव फान्थाव दिबिलि तफलाइ हालदै बायदि आरिजों जों थुखैनाय जायो आरो। लोगोसेनो सारायनि हांगार खौ हख'ना लाग्रोनानै बेखौ जानाय थावजों लगायदेरनानै इन्दि बिलाइ थारा मोनथाम लानानै लानाय जायो। आरो बेखौ जोङो गिबियावनो गथि बिलाइ फान्थाव आरिखौ जोङो गिबियावनो माला सुग्रोनाय जायो
थारैनो
जाखिनि आग्लायनाय दं बेखौ जों मोसौ थुखैनाय जायगायाव लांनानै मोसौखौ जों दैमा दैसायाव थुखैयो अब्ला थुखैखांबोब्ला जोङो गिबियावनो फोथाखौ फुनग्रोयो हांगार गोसोमनि फोथाखौ खौ फुनग्रोयो बिनि उनाव जोङो लाव फान्थाव दिग्लि दिफलाइ बायदिजों जों मोसौखौ सारो बे सारनाय समाव जोङो मेथाइ खनो जेरै मेथाइआ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै एर हान्जा हान्जा बेमा गेदेर बिफा गेदेर नों जागोन हालुवा गेदेर बिदि बर'आव खुगा मेथाइ दं बे खुगा मेथाइखौ खननानै जों मोस मोसौखौ थुखैनाय जायो बै सानाव जोङो मोसौनि गुङाव फुङावनो जानायथाव गोथां फोननाय जायो जाहाथे मोसौआ ओ बेमार आजारनिफ्राय‌ खार खारगनो हायो बेखौ मानिनानै जों मोसौ बैसागु खालि मोसौनियाव गङाव फुननाय जायो आरो बेनि नै सेथि सान लि जों मानसि बैसागु फालिनाय जायो बे मानसि बैसागु जों मानसे गिदिरखौ खुलुमनाय मान होनाय गिदिरा उन्दैखौ अननायखौ जोङो फालियो आरो बिनि थामथि सानावसो नैथि साननिफ्राय जोङो मान मोसायो आबौ आबै
नंगौ
मेथाइ आदै मादै जों ज जानानै मोसायो बे मोसानायाव जों खुगा मेथाइ मेथाइ जों मोसायो दामग्रा दामजु नि मुङा जादों ओ खाम सिफुं सेरजा औवाजों बानायनाय खर
नंगौ थारैनो
दामजु लानानै मोसानाय जायो जों मोसायै मोसायै जों सान स्नि साना लासे मोसायो जानाय जायो आरो बे बैसागुआव जोंनाव ओ सेजौ से मैगं जानाय जायो बै मैगंखौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आजौनिफ्रायनो जों सो ओ सोलोंबोदों जे बे मैगंखौ जायोबोला बेराम आजारनिफ्राय खारगनो हायो होननानै जों फोथायनानै जानाय जायो नोंथां नोंथांनिसिम आंनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंनो सानदों ओ नोंथाङा बे मैगंफोरनि गेजेराव मुं मुंखनानै होनो हागोन ना
हागोन नोंथां जोङो बायदि गोखा -गोखै जानाय जायो जेरै जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय जोङो जों हाग्रानिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरखौ जोङो मोन जानाय जायो जेरै जोङो दिंखिया जानाय जायो फस्लाफोर जानाय जायो आरो बिदिनो गोबां गोखा -गोखै मैगंफोरखौ जोङो जानाय जायो जों बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो आबै -आबौमोननि दिननिफ्रायनो फोथायबो दो नंगौ नोंथां थाइजौ खान्थाल बे बेखौबो जोङो जानाय जायो जोङो गोबां मैगं हाग्रानिफ्राय खांथिनानै जोङो एकस एकथा जोङो खांनानै जानाय जायो मानो होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै -आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोङो बेफोरखौ फोथायबोदों बेबायदि जायोब्लालायनो जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजार जानो हाया होननानै जोङो बै सातदिन बैसागुआव जोङो बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम जोङो रंजायो मोसायो जोङो गोजाम बोसोरनि दुखु दाहाखौ बावगारलायनानै जोङो जों बयबो अनलायनायजों जोङो खासेया सासेखौ बोर लालायो बोर होलायो अनलायो बेबायदिनो जोङो बे बैसागुखौ जोङो खुंलांनाय जायो
नोंथां नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि बे ओ सेजौ से था मैगंखौ सात सात सातदिन बैसागुनि उनाव जायो ना सातदिन बैसागुनि सिगाङाव जायो
सातदिन जेब्लानिफ्राय जेब्ला सातदिन जागोन अब्ला बै सातदिन खालि जानाय जायो
अ
स्नि दिनाव जोङो बेखौ जानाय जायो से दिननिफ्राय लानानै जोङो जेब्ला बैसागुआ जोबगोन स्नि दिनाव अब्ला बे दिनखालिनो जानाय जायो जायो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबयो नामा
बैसागु मोसानायाव
हागोन नोंथां जेरै खाम, सिफुं, सेरजा सेरजा, जथा गंगोना, खखा बेफोरखौ लानानै जोङो दामनाय जायो बैसागु बोथोराव नोंथांमोननि हालामनि बैसागुखौ माबोरै